हेलौ औ नोंथांखौ आं फंनैसो बाथ्रा राय-रायलायनो होननानै आं नोंखौ फन हरनाय जादों रायलाय जागोन ना? औ।
औ।
गोदोथ' जोंनिया बारा टेक्नलजि गैयामोन। नालाय आरो दानिया दा गोबां टेक्नलजि अंखारलांबाय। दा गोदो बारा टेक्नलजि गैयैसेआवबो मानसिफोरा मा बायदि थांना थानाय नि राहाखौ दिहुनना लादोंमोन। बा मा रखम सोलिलबोदोंमोन आरो दानि सुबुंफोरा टेक्नलजिजों मा रखम सोलिगासिनो दङ बेनि बागै नोंथाङा एसे बुरै
औ औ औ औ नोंथां औ।
ओ गोदोनि टेक्न'ल'जि आरो दानि टेक्न'लजि होनना बुङोब्ला जों गोदोनि दिनाव जों गोबां ग्राब माने जों टेक्न'लजि बाहायामोन।
औ।
ओ मामोन जोङो गोदो गोदाय जों गोबां गावनि आखाइजोंनो जों बायदिसिना बानायनानै बा बायदिसिना गावनि नांगौ जिनिसफोरखौ जों गावनो माने सोरजिना लायोमोन। माने टेक्न'लजिजों बाला बारा हेफाजाब लायालाबासिनो जों गावनो माबा मोनसे सोरजिनानै माबामोनसे नांगौथिखौ जों गावनो सुफुङोमोन।
औ।
जेरावहाय जोंहा गोबां टेक्न'लजिनि गोनांथि जायामोन। आ आरो दिनैनि बेलायाव गोबां टेक्न'ल'जिसफोर ओंखारबाय।
औ।
जेराव नों माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंहा मा नांगौ इमप्लय नांगौ जायो।
माने मावथिगिरिनो जोंनो नांगौ जायो। माव थिगिरि नांगौ जानाय जोङो गोहोमखौ बेवहाय नुनो मोनो दिनैनि टेक्न'लजिनि बेलायाव। मारै नुनो मो मोनो बुङोब्ला दिनै टेक्न'लजि ओंखारनाय लोगो लोगोन जोंहा गोब बां माने ओंखारबाय गोबां बायदिसिना दिहुनग्रा बायदिसिना ओंखारबाय बेवहाय इमप्लयमेन्टनि बारा गोनांथि जाला। खम इमप्लयमेन्टजों जोङो जायो नाथाय जों गोदोनि बेलायाव। जोंहा गोबां मा होनदो मावथिसफोर नांगौ जायोमोन। जायनि जाउनाव गोबां ओ बायदिसिना टेक्न'लजिफोर गैयामोन। बे टेक्न'लजिखौ दा नै दिनैनि दिनाव बाहायनो थाखाय गोबां माने इमप्लय नांगौ जाला। बेनि थाखाय बे मोनसे गोहोम खौ जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला ओ बे मोनसे फारागखौ नुनो मोनो आरो सिगां जेराव इम ओ बांद्राय माबा गैयैयाव जोङो बांसिन जोङो सुबुंफोर बाहायोमोन दिनै खम सुबुं बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ-औ। माने गोदो जोंनिया बांसिनानो ओ मानसिफोरा गावनि नांगो गावनो खामानि मावना लायोमोन बा जमा जमा बिजोंनो फाला बदलबो मावलायलायनो नुयोमोन।
औ औ औ।
औ। आरो दानि मानसिफोरा एसे अलसियाबो जालांन' हमबाय आरो समफोरा बैसे सोला जायोमोन मानोना गोबां बिथिङावनो दानिया खुब जानानै थायो खामानि नि मावनो सोलिनानै थायो खायसेफोरा। बेनि थाखायनो खोब सम खम समायावनो गावनि नांगौथिफोरखौ बा खामानिफोरखौ मावफुंना लानो हानाय जिनिसफोरखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा?
औ औ औ औ औ।
औ। ओ बिदिनो आगोलो जेरै जोंनिया हालुवाफोरा नांगोलजोंसो हालेवोमोन।
औ औ। औ।
आरो बिदिनो नांगोलजों हालिनाय समाव गोबां सम गोबां बिदिनो दिन बारलाङोमोन‌। आरो दुब्लियावनो मुुखुब जानानै थां थायोमोन सानफ्रोमबो गोबां सुबुंफोरानो। ओ आरो दानिया उम बिदिनो ट्रे क्टर अखारबाय आरो समबो होनो हाला मानसिफोरा आं खामानिबो मावो।
औ।
उम बिदिनो टेक्टर फोरखौ बाहायनाय जायो आरो
औ औ।
ओम।
आरो जों आ गोदो टेक्न'लजि गैयै समावहाय बै माइ हानायनि बेलायावबो जों नुनो मोनो सिगां जों माइ हानो थाखाय जों गोबां मानसिफोर नांगौ जायोमोन। नाथाय दिनैनि बेलायाव मा जा खो जोंहा टेक्न'ल'जिया आपग्रेड जाबाय। जोंहा दिनै माइ हानायबो ओंखारबाय। अब्ला बे माइ हानाय ओंखारनाय बेला लोगो लोगोनो जोंहा मा गोबां मानसिफोरनि इमप्लयिस फोरा मा जाखो गोमालांनो हमबाय आरो। सिगां जोंहा टेक्नलजि गैयामोन माइ हाग्रा जिनिस गैयामोन दिनै माइ हा ग्रा जिनिस ओंखारबाय दिनै बे माइ मोनसे बिगासे माइखौ जों दिनै सासेयानो हानो हायो। जों पन्सास बिघा माइखौ दिनै सा सेयानो हानो हायो। मोनसे टेक्न'लजिनि हे फाजाब लानानै। खिन्थु जोंनो गोदो मामोन जेब्ला जोंहा टेक्न'लजि गैयामोन अब्ला बै समाव जोंनो बिगासे माइ हानो थाखाय जोंनो गोबां मान सिफोर नांगौ जादोंमोन। दा जेरै ओ बिगासेयानो जोङो साबा गाहाम मान सि नांगौ जादोंमोन दस बिगा हानो थाखाय जोंहा थ बिथ जोन गाहाम मान सि नांगौ जादोंमोन स दिनैनि बेलायाव जों बे खौनो नुदों
औ औ नंगौ आरो गोबाव सम लायोमोन नङा होमबा सानब्रै सानबा
जोंहा बे टेक्न'ल'जिया दिनै ओंखारनाय बा आपग्रेड जानाय लोगो लोग नो जोङो मा नुदों ओ-जेराव इमप्लयिसफ्रा गोमालांदों। दा समनि माबाया एसे बांनाखौ जों नुदों आरो। दा जों माइ गायनायनि बेलायावबो जोंहा टेक्न'लजि ओंखारबाय दिनै खैथिया फुनाय बेलायावबो जोंहा ओंखारबाय माइ गायनाय बेलायावबो जोंङो ओंखारबाय। माइ गायनायावबो जोंहा सिगां जोंहा माइ गायनो थाखाय जोंहा मा दंमोन गोबां मानसिफोर नांगौ जायोमोन। गोबां आइजोफोरनि गोनांथि जायोमोन। गोबां ओ-मामोन सिगांहाय जेराव टेक्न'लजि गैयि समावहाय जोङो मा गायनो थाखाय। जों गोबां ओ-हाजिराफोरखौ जोङो। हाजिरा लानो गोनांथि जायोमोन नाथाय दिनैनि बेलायाव। जोङो टेक्न'लजिया दिनै ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा नुदों? जोंहा बै माइ गायग्रा जिनिस जोंहा ओंखारबाय। बे माइ गायग्रा जिनिसखौ खौ जोङो बाहायनानै जों खम सम बा खम सुबुं बा कम रांनि गजेरजों जों दिनै माइ बेखौबो जों गायनो हानाय जोंहा टेक्नलजिबो ओंखारबाय।
औ
थ' जों बेखौनो बुजियो आरो दा जेराव टेक्न'लजि आरो टेक्न'ल'जि गैयै समाव समनि खोन्दो बा समनि फाराग थि रांनि फाराग थि आरो जोंहा इमप्लयनि फारागथिखौ जों बेवहाय नुनो मोनो। दा नोंथांनि बाददिब्ला नोंथाङा। मा नुनो मोनदों?
औ नोंथांनि बुंनाय बायदियानो। आंबो बेखौनो फोरमायगोन‌ सान ओम गोबां गोदिया गोदो।
औ
ओम जायहा एसे रां दङमोन गामियाव सोरबा साफा सानै सुबुंआ बिसोरो हाजिर हाजिरा बा थिका उनु लानायखौ नुनो मोनदोंमोन।
औ।
जायहा बिदिनो रांनि एसे गोनांथि बा रां बारा एसे गैया माने गोरिब बेनो बुंबाय आङो। एसे गोरिब। सोलिनो एसे थान जायो। थ बेफोर बायदि सुबुङा फाला बदल गायलायोमोन। बेखौ नुनो मोनो जेरै हामनाला दा जोंहानियाव दिनै मावबाय गाबोन आङो बै सानिआव मावहैगोन।
औ।
बेफोरबायदि फाला बदल मावनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो जेराव फैसा थाखानि गोनांथि गैयामोन‌। आरो न'खरा जि एसे होयो जानो थाखाय खाजा बेखौनो रानलायलायनानै जमा खुसि मिनि खुसि रंजालायनानै
औ।
जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ औ।
औ। नाथायथ' आथिखालाव बेफोरखौ नुनो थांलिया औ। आरो गोबां सुबुङानो दानिया दुब्लि फोथाराव ओंखारलानो
औ ओंखारनायखो नुनो मोनला।
औ नुनो मोन ला मानो होनब्ला दानिया ओरैबो नांगौ जाला नालाय
औ मानो होनना बुङोब्ला औ जोंनि दुब्लियाव दा टेक्न'लजि सों
औ औ
बिनि गोनांथि गैला गोबां औ -औ
बिनिखायनो दानि मानसिफोरा आरो एसे अलसिया बो जानो हमबाय नालाय
औ -औ
गावबा गाव दानिया निजेनो खामना लायो। एसे टेक्नलजि बाहायनानै जाहाथे गुबुनखौ खामानि थिनला आरो दानिया आरो बिदिनो फाला बदल मावनायबो गैला, बेखौ नुनो मोनला जोङो। ओ
दा ओ नोंथांनि बायदिब्ला
औ
जोङो दिनैनि दिनाव बा दिनैनि मुगायाव बा दिनैनि जुगाव ओ दिनै जोंनि थांना थानाय थासारियाव जोंनो टे क्न'लजिनि गोनांथि जानायखौ नोंथाङा लुबैयो ना, नोंथाङा लुबैया?
औ-
बा नोंथाङा लुबैयोबा मानो लुबैयो बा नोंथाङा लुबैयाबा मानो थाखाय लुबैया?
लुबैनायखौ आरो बयबो नाय गिरनायखौ नुनो मोनो दानिया, मानि थाखाय उम दानिया हमना ला आं दा गुबुन मोनसे खामानि मावो आंथ' दा दुब्लियाव थांनो हाया नालाय
औ औ
औ हमना ला बेफोर बायसानो आं दुब्लि थांनो हायैनि जाहोनाव आं बिदिनो टेक्नल'जिखौ बाहायनो ना गिरगोन
औ
औ मानो होनब्ला आंहाथ' दुब्लियाव ओरै थांनो सम गैया आङो हमना ला गुबुन खामानियाव मुखुब जाबाय। दा बिबिदिनो आं आं फोर बायसानो बिदिनो गोबां सुबुंफोर जाबाय
औ
गुबुन गुबुन खामानियाव मुखुब जाना थायो बिनि खायनो सम थोला आरो खोब खम समनि गेजेरावनो गावनि नांगौथिखौ सुफुंना लानो हायो।
औ
खायनो आङो टेक्न'लजिखौ फायनायखौबो मोजां नांदो। फारसेखि
औ औ माने नोंथाङा लुबैदों आरो टेक्न'लजिखौ जोंनि माबायाव ओ फैजानायखौ नोंथाङा लुबैदों।
औ समजों लोगोसे सोलायनायखौ बो‌ लुगै
औ औ औ औ साबायखर थाबाय। नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय। बा मानि थाखाय टेक्न'लजिखौ नांगौ दिनै टेक्न'लजिनि बाहायनाय बेला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय मोनबाय नोंथांजोंबो सावरायनानै दे गोजोन्थों।